हेलौ नोंथां
अ नोथां मा खालामदो नोंथां?
दं नोंथां ओइ दानि बावसो ओंखाम जाखांना जिरायना दं।
अ नों मोनथियो नोंथांमोनथिं ओरैनो गरमफोरा माबायै सोलिगासिनो दं दा?
इ सा इ साननैया गरम होगासिनो दङ नोंथां अखा हाबाय दंमोन दिनै साननै जाबा अखा गैथ'वा नोंथां नोंथांमोननि थिंलाय?
जोंनिथिंबो अखा गैथ'वआ दा सान्दुं ओ गरमालाय बहुत गरम होदों थेवब्लाबो ओरैबायदि थानाय नङा आरो बाय खम आरो बिथिंजाय। थेवबो सान्दुंनो दं बिदिनो बारबो बारबाय थायो बिदिनो दं आरो नों मोनथि अखायाखै ओमबा?
हाथ'याखै नो थां सान्दुं दुंना दङ एसे ब मान गरम नांदो आरो ना नोंथां ना? सानाव दुंनायखाय दिनै नलेबा अखा हाबाय दङ बि साननैसोआ सब तासे जाबायमोन हा अखा हाबाय थानाया सान्दुंखौ दुङाखैमोन दिनैसो दुंदों नोंथां सान्दुङा। जोंनिखिं औ
दा ओमबा नोंथाङा ओरैनो दं ओमबा?
औ नोंथां गरम नालाय खामानिबो मावनो फथतनि खामानि मावनोबो दा आमथिसुवआ बायथ'वाखैना नोंथां गायनाय लुनाय खालामनोबो। इं खायनो आरो मा खामनो नोंथां दंफांसायावनो जिराया दं आर ना बार बायनाय बार बारनाय। बार बारजों थाजिम मोनदो आरो देहाखौ
बिनिफ्राय आङो नोंथांनाव दा मोननैसो कुइसन सोंनो आखायाव लादों। ओ नोंथाङा एन्सारखौ होनो हागोन ना नोंथां?
सोंलाय नोंथां। कसिस खालामो आरोना?
ओ दा जेरै उम जों दा जेरै ओ थालिर थालिर बिफां थाबाथ मिथिखायो।
औ औ मिथिगौ नोंथां।
दा बै थालिर बिफाङा ओ फांसे गायनायनि लोगोआव माबायदि बारिलाङो आरो माबायदि फिथाइ थायो फास्टआवनो मा जाग्रोयो बिबार बारोना दडाइरेक्ट फिथाइ थायो? ओ बेफोर बायदिखौ एसे फोरमायना हो नोंथाङा।
औ औ नोंथां जागोन। जेनाङा दा थालिर बिफां होनबाथ' अनेक अनेक दोंदों आरो ना थालिर बिफां आ‌ दा अनेक नाम दङ मोनथाम मोनब्रै
अ
ओ जोंहा थाललिर आंखो सावनो गायग्रोन थाखाय हाखर फिसा मोनसे खालामनांगोन आरो ना नोंथां इयाव दा गोबोरखि हा बिदि खालामा फार्स्टआव गायग्रोनांगो गायग्रोनानै बिफाङा गोदोर जाखांनायनि उनाव मैखोम होनना बुङो आरो एसे थालिर मैखोम नोंथां बि बि अंखा अंखारनायनि उनाव बैसो जानायनि उनाव आरो फिथाइ थाया- ना नोंथां औ
बेनि- फ्राय ओ मा मा मा मा जातनि थालिर बिफां दं बेनिफ्राय मा मा जादनि थालिर फिथाइ बेफोरखौ फोरमायना होयो इसे
थालिर थालिर होनना बुंनांगौबा दा जाहादि दं ओनिफ्राय केसेेल हेफा दं आथिया दङ इनिफाय सिनि समम्पा दं इनिफाय नारदमुनि बिदिनो दं आरो नोंथां गोबां
अ ओमफ्राय बिदिनो ओ ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि थालिर बिफां दं नालाय बिदिनो जेनेबा जोङो फुजा फुजा मायबा मायबि बेफोरबायदिनो फुजा फाथाल माबा बाउनाय बेफोराव मा थालिरखौ बांसिन सुबुं माहारिया फुजायाव होयो आरो
जेनेबा दा बुंनाङोबाथाय सिनि सम्फा इनिफाय आरो भटाखौ बांसिन होयोना आरो नोंथां थालिखौ आरो बि फुजाफोराव लाइ जुलाय होनो गोनांबा बिफाङाथ अनेक दं दा जेन सिनि सम्फा आथिया थालि- बेफोरखौ लाइजुलाइखौ बि बिफिनाया जाया आरोना नोंथां बेफोरनिया दा फु फु फुजायाव होनो गोनां जाबाथाय दा लाइजुलाइखौ माबानो नांगो आरोना नोंथां केसेलेप बा एबा माबानि फत थाय नांगो आरोना नोंथां।
अ
ला लाइजुलाइ खौ
औ औ बिनिफ्राय ओ जों जेरै ओ बाथौ ओ बाथौवा मन्दिर बेफोराव जेरै जों फुजा होयो बै फुजा होनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ ओ गाजिनिफ्राय लानानै जेरै धुप धुना बायदिसिना रोखोमनि दं बेफोरबायदि माबा माबि नोंथाङा एसे
औ औ नोंथां जे बिदि फुजा होनो गोनांबाथ' बुट नां बुट नांगौ नोंथां नोबा नारेब नालेखर बुंनांबा खेजुर खिसमिस मुगुलदाना आंगुर बिदि बेसा बेसाद नांगौ आरोना नोंथां फुजायाव होनो गोनांबा मोनसे औ
बे आरो ओ बिदिनो बाउनो थाखाय मा मा नांगौ जेरै
जोङो ला लाइजौ लाइ नां गौ नोंथां साथि नांगौ खिया नांगौ जेनेबा धुप नांगौ थाव नांगौ बिदि बियाद नांगो आरो ना नोंथां।
औ औ बिनिफ्राय ओ बेथ' जोबथ'बाय जोबनाया
औ
बिनिफ्राय ओ ओ मा होनो ओ जिब जुनार बागै नोंथांनाव आं सोंनोसै ओ जेरै अरन आङो जेरै न' फिसिनाय जिब-जुनारनि। ओ फाराग आरो। ओइयो मा होनो। जेरै -हाग्रा-बंग्रायाव थानाय जिब-जुनार बेनि फारागखौ एसे बुंनो हागोन नामा? आरो मा जिब-जुनारा न'आव फिसिजानाय आरो माब बेे जिब-जुनारा ओ हाग्रा-बंग्राायाव थायो आरो। बेफोरखो एसे फोरमायना हो नोंथाङा।
ओम खोनथा जागोन नोथां जेनेबा दा न' फिसिनाय जिब-जुनार जाहैबाय जेन'बा अमाखौ न'आव फिसियो मानसिफोरा। मोसौ, मोसौ, बोरमा। हांसो, एनिफाय दाउ। दा बुंना हाङोबा दाउआथ' दा लकेल दाउ एनिफ्राय आर' जेनेबा दा फिसिजानाय बुस्थु फात'। बेफोर बायसिखौ आर' ओ फिसिजायो आर' ना नोंथां। दा‌ फिसि। ओइ दा बुंनो थाङोबा मोसा, मैदेर, घराइ बेफोरखौबो मानसिया फिसियो फिसिनाया नोंथां। थेवबो बेफोर हाग्रा-बंग्रानि जाहैबायना दा फिसिजायो नोंथाङा दा सोंदों दा बुंनो थाङोबाथ' दा मोसाफोरखौ। खोबो न'आवसो -न'आवनो फिसियो आजिखालि मानसिफोरा। बुंनो हाङोबा दा फिसिजायै बुस्थु गैयानो दा बुंनो हाङोबा नोंथां दा। सैमाफोरखौबो न'आवनो फिसिदोंसो मानसिफोरा बुंनो थाङोबाथाय।
बेनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो लाबावदों जे। जोंनि मादावथ'। बुय ओ गोबां जिब-जुनार दङ। बेनिफ्राय। जोंनि भा-भारत हादरावनो आरो बै ओ मासे जिब-जुनार ओ जिब माने जिुखुनो जाया जिब-जुनारानो। दिनै। ओ बिदि दङ मा। एसे बिनि नामखौ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
मा होनदों कुइसनखौ नोंथाङा खनसे बुंबावनाय आं बुजियासै तारमाने।
औ माने ओ जोंनि भारतनि।
औ।
माने मासेया दाउ दङ बे दाउनि मुङा मा मुं? बेखौ सोंदोंमोन आ नोंथांनाव।
अ-अ भारतनिनो दाउ मैला जागोन नामा नोंथां?
बेयो दाउ मैना नङा नोंथां नंनायालाय। ओ जोंनि भारत हादरनि आरो। मोनो मासेल' बेयो समायना-रमायना दाउ बेखौनो बुङो ओ दाउराइ।
अ।
दाउराइ दाउ बेखौ बुङो आरो।
औ-औ।
ओमफाय जेरै हाग्रा-बंग्रायाव थानाय जिब-जुनारनि ओ राजाखौथ' नोंथाङाबो नोंथाङा मिथिगौ खोमा ना? औ। मा मुंमोन बिनि ओ जिब-जुनारनि राजा? हाग्रा-बंग्रायाव थानाया।
ओरैनो माबा जाहैबाय नोंथां हाग्रा बंग्रा नियाथ' बुंनाङोबा मोसा जाहैबायना नोंथां
औ
एरैनो आरोना एरैनो गो गो मोदोम गोदोनियावथ' बुंनांगौ दा मैदेरासो दा बुंनांगौ नोंथाङा राज ए म मोदोमनि मा बुंबाथाय दाना
औ औ आरो नै दाबायदि टाइमाव मा जेरै माबायदि मैगं जायो मानसिफोरा बांसिन गोखै गोखा बायदिसिना रोखोम दं। माबायदिखौ जायो माने दाबायदि टाइमाव
मैगंखौ दा ग गरमावथ' मानसिफ्राथ' जानायाथ' होम दा जेनेबा थास' बिबार बुंनाङोबा थास' बिबार जायो मानसिफोरा बेनिफ्राय थास'लिनार दंबावोसो आथिं दङ बिथ्रि दङ बिदिनो जेनेबा बिनिफ्राय दङ अनेख मैगं बुंनाङोबा दा हाग्रा बंग्रानि दा मान्दिया दा दिंखा बुंनाङोबा
औ
बिदिनो आरो' फल इनिफ्राय स्किस बिदि दं आरो दा गरम बोथोराव जानाय मैगंआ नोंथां दा
औ औ
औ
बेनिफ्राय ओ
माहोनो जोङो माबे माने माबे बिफांनि मैगंखौ जों माने गासिखौबो जाजोबो आरो माने मोनसेबो दोना सब जाजोबो बेनि बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दा बुंनो थाङोबाथ' थास'नि जे बोगारनो थाङा दा बुंनो थाङोब्ला आथिं दङ आथेंखौबो जायो मानसिफोरानिफ्राय बेदरखौबो जायो बेनिफ्राय बिथट्रि होनना बुंनाय बेखौबो जायो बिबारबो जायो बिनि आरो बुगाबो जायो
औ औ
हेल' नोंथां
औ ओमफ्राय